हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथांनिखौ ओ नोंथां खौ ओ गोजोन मेल्ला ओ गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय बरहायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन बेलासिनि गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। नोंथाङा आंनाव मानि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय आंनि खबरा मोजां मोजाङैनो दङ।
अ नोंगौना नोंथां ओम
अब्ला नोंथाङा आंजों मानि स सोमोन्दै रायलायनो कल खालामनाय जादोंमोन
अ नोंथां आं बर'नि ओ मोनसे फोरबो ओ बे आयदानि स सायाव सावरायनो होननानै ओ नोंथांजों हरदोंमोन जायखौ सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया ओ फोथायबोदों बा सिबिबोदों। ओ फोरबोनि सायाव सावरायनो होन्नानै आं नोंथांजों कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानायाव ओ बाहागो लानो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन
अह ओ नोंथाङा ओ आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ
औ अ अ
आ आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ आसार दाननि ओ स्नि दान थानानै ओ फालिनाय जायो।
औ
आमथिसुवा फोरबोखौ ओ बे फोरबोआव बर'फ्रा जेबो रंजा बाजा बा जानाय लोंनाय खालामा। आ आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जों बुहुम बा हाखौ खालाय जानाय होननानै सानो नोंथां नोंथांङाबो हयथ खोनादों जानो हागौ उम मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोम बोसोरावनो जों हायावहाय आबाद मावनानै आबाद फसल दिहुनो
औ
ओ बिनि थाखायनो आमथिसुवा फोरबोआव ओ बिमा बैसोमुथि बा हाखौ जों ओ रेस्ट होनो थाखाय ब्रै सान बा बा सान ओरैनो जरायनानै बा फजनानै दोननायखौ नुनो मोनो ओ बे आमथिसुवानि स्नि दान ओ स्नि साननि उनावहाय सरि स्नि साननि उनावहाय ओ आमथिसुवाखौ ब्रै सान फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बे ब्रै सानाव गासै आबादारिफोरा हालएवनाय बा खदाल जावनाय बा ओ जायखिजाया ओ हा एरलाबनाय आइजोफोरा ओ बाख्रियाव माइ हाननाय बैफोरबायदि खामानिखौ ओ मावा होननानै ओ जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां आरो जोंबो नुबोदों सिगांनिफ्रायनो आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवा फोरबोआव ओ गामिनि बयबो ज ओंखारलायनानै मोनसे आमथिसुवलि सेथि सानखालि मोनसे ओ फोरबो बा सान फालिनायखौ नुनो मोनो बे सानखालि गामिनि बयबो आइजो गथ गथाय बा बोराय बुरै जयै ओंखारनानै ओ मोनसे रंजानायनि गेजेरजों मोनसे खेला खुंफुंनाय नुनो मोनो ओ आइजोफोरनि थाखाय खाबादि आरो सेंग्रासा गथसाफोरनि थाखाय फुटबल ओ क्रिकेट बायदिसिना बेफोरबायदि दिन्थिफुंनाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो खालामो ओ आमथिसुवानि समाव नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे गेलेमुवारि हाबाफोरखौ मावनाय जोंनि जायगायावबो खालामो जेरै हौवाफोरनि थाखाय जोंनियाव माने जोलुर बादायलायनाय जेरै हिनजाव गोनां हिनजाव गैयि सेंग्रा
नंगौ नोंथां।
बिदि गेलेनायखौ जों नुयो आरो हिनजाव फोरनि थाखायबो बिदिनो ओ सिख्लाफोरजों आरो हाबा जानाय हिनजावफोरजों बेबायदिनो माखासे गेलेनाय खाबादिफोरखौ गेलेनायखौ जों नुबोदों आरो आरो जों नुयो आमतिसुवानि समाव लामा सामा रायजोआ ओंखारनानै एवस्रांनाय माखासे नेमखान्थि दंङ।
नंगौ नोंथां नंगौ
हाग्राफोरखौ जेरै बिसोरो साफा खालामो एवस्रांनानै लायो बिदिफोरखौ नुबोदों आरो नों नोंथां मोननि जायगायाव माबोरै माबोरै आमथिसुवाखौ फालियो अनानै खिन्थानो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवा सानखालिनो। ओ फुंबिलि आथिसुवानि सेथि सानखालिनो फुंबिलि समाव गामिनि रायजोफोरा ओंखारनानै मोनसे खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। के नांङै दंफां बा बिफां बा बेन्दों बेनला हाग्रा जायफोरखौ जोंनो ओ जोंनि खामानियाव नांगौ जाया ओ बै दंफां बा दंफां बिफां बेन्दों बेनलाफोरखौ आमथिसुवा फोरबोआव आ दानस्रां थांङोब्ला बा दानोब्ला उम बै हाग्राया थाबैनो रोदोमखांङा होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां।
फोथायनाय दं।
थारैनो नोंगौबो जानो आंनि नुनायावहाय ओ नांङै हाग्रा हाग्रानि बंफां लाइफांनि दालायखौ बा बिफांखौ दानस'नानै होयोब्ला थाब रोदोम खांङैखौबो ओ आं नुदों नोंथां।
बियो नंगौ ओ जोंनि जायगाफोरावबो बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बे बायदिनो न'खर न'खर लामाफोराव बायदि रोखोमनि गावबा गाव नेमखान्थियै माखासे मोसौनि खिफोरखौ बे बायदिनो दोननानै होनाय बेफोरखौबो आं आमथिसुवानि समाव नुबोदों। आरो नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरखौ मा बायदि खालामो?
ओ नोंथांङा खनसे रिपिट खालामफिननो हागोन नामा?
ओ माने आमथिसुवानि समाव आंनि नुनायाव माखासे न'खरफोरनि लामाफोराव माने मोसौनि जायखौ जों गोबोरखि होननानै बुङो। बेखौ लामानि सेराव दोननाय बेफोरखौ आंनो नुबोदों आरो। दा नोंथांमोननियाव बेफोरखौ माबोरै खालामो?
ओ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेनो सालि ओ बे मोनसे ओ आमथिसुवानि ब्रै सानखालि ओ जोंनि ओनसोलाव जेनेबा हालेवनाय बा खदाल जावनाय बा दंखलनि दै खावनानै लोङै ओ बा ओ बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे आइजोफोरा गोथार थानसालि जायफ्राव मन्दिर बा ओ मन्दिर बा गोथार खामानि बा माइ गाखोनाय माइ बाख्रियाव माइ गाखोन माइ हानोय बैफोर बायदि उम खामानिखौ जोंनि ओनसोलाव मावैखौ नुनो मोनो मानोना आमथिसुवा फोरबोखौ मोनसे खालायनि फोरबो होननानै फोथायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो ओ बे फोरबोआव जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफ्रा ओ थानसालि बा मन्दिर बेफोराव हाबनायखौ नुनो मोना आरो बेजों लोगोसे माइ गाख्रियाव माइ हाननानै फोराननि बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला आमथिसुवाया ब्रै जागोन अब्ला आइजो फ्रा ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न' न'मा न'फोरखौ ओ हा लानानै हा लानानै लिरस्रांनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बाहायखोन्दा सिगांनिफ्राय बाहायबोबाय थानाय ओ न' सिबनो बाहायनाय हासिब बा सिला सिबनो बाहायनाय हासिब बै हासिब बा हासिबफोरखौ ओ आमथिसुवानि ब्रै सानजानाय लोगो लोगोनो लामायावहाय गोबोरखिजों लोगोसे गारहैनायखौ ओ नुनो मोनो नोंथां दहाय नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोबोर थिगार होननानै बुंदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जायो नोंथां ओमथाय गोबोरखिखौ गाव ओ गोबोरखिना गोबोरखि दबेल'गारा बेजों लोगोसे आमथिसुवानि सिगां बाहायबोबाय थानाय हास हाब जायखौ जों खालाय होननानै नोंगौ नोंथां हासिबनि थाबा बेफोरखौ गारहरखानाय जायो आरो गोबोरखिजों लोगोसे न'मा न ओ न'नि लांगोना बा लामाया आव‌ बे गोबोरखि बा हासिब बा खादा बोराय बैफोरखौ गारहरनाय जायो आरो गोदान हासिब नमा न'आव सोफिननाय खौ नुनो मोनो औ। नोंथां आरो ओ जिफोरखौबो जेब्ला आमथिसुवाया ब्रै सान जायो अब्ला गानग्रा जोमग्रा गासै जिफोरखौ सुस्रांनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवानि समाव गोबां ओ दाथ' दैज्लां बोथोर जायो आमथिसुवआ आस सादानावहाय गोबां फिथाइफोर मोननाय जायो बे समाव जेरै थालिर नालेंखर खान्थाल रैमालि बैफोरबायदि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो। अब्ला रायजो फ्रा जयैनो ओंखारनानै ओ बेखौ जयै रानलायनानै जानाय बा रानलायनानै जानायखौ नुनो मोनोबा न' न'आव थांलायनानै ओ खांनानै जानाय बा बिनानै जानाय बैफोर खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव आमथिसु फसुवा फोरबोनि समाव ओ बेफोरबायदि फिथाइ जालायनाय ओ नेम दंना गैया नोंथांङा
थारैनो नंगौ बियो जोंनि जायगायावबो जायो आरो बियो गोदोनिफ्रायनो जाफ्लायबाय गासैबो गामिनि सुबुंफ्रा न'खर न'खर थांनानै सोरनि न'आव मा जाग्रा दं बेफोरखौ माने बिनानै जाहैनाय बा न'खरनि मानसियानो बुजिनानै जायफोर न'खराव थांजाबाय बिसोरो हाननानै हरखानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौना नोंथां आरो बे मोनसे फोथायनाय नोंथांनिफ्राय मोनसे कुइसन। ओ आमथिसुवा फोरबोनि समाव उम जोलैनो दोननाय माइज्लि बा जोलै बेगरफोरखौ आथालाव दैखांनानै दोनो जाय आबादारि बिथांमोन बिथांमोनहा ओ आ ओ आमथिसुवा फोरबोखालि बे ओ माइज्लि बा जोलै बेगरखौ हायाव बोख्लायनानै दोनाब्ला बे जोलैनि बेगरा ओ रज'नो रोंङि गला ज जायो होननानै फोथायो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ थारैनो फोथायोना?
औ नोंथां बेयो थारैनो नंगौ जोंनि जायगायावबो बियो फोथायजानाय ओ हाखौ खालाय होननानै बे समाव साननाय जायो नालाय ओंखायनो बे समाव हायाव दोना आरो जोंनि जायगायाव।
अ नंगौना नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे जागोन।